हेल खोनादों ना नोंथाङा आंनि रावखौ
औ खोनादों।
औ
औ हागोन नोंथां
औ रायलाय जागोन नोंथां।
औ
औ हागोन नोंथां दे। बिदिब्ला आं रोंनायखिनिखौ फोरमायनोसै नोंथांनि सिगाङाव औ जागोन दे औ बिदिब्ला मबाइल बुङोब्ला जोङो जानबुं होनाबो बुंनाय जायो जोंनि बर'आव।
औ नोंथां नंगौ औ
जायखौ जोङो माने मोनसे जाथायनि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव माबाफोर खबर बा माबाफोर मोनसे फोरमायहरनांगौ दंबा बाहायनाय जायो आरो मोनसे खामानियाव दा जेरै- बिदि खामानियाव नङाबाबो गुबुन माबा मोनसे जायगायाव जाथाय जायो ब्ला जोङो नैबे जाय जोंनि जायगायावनो थानानै बा जोंनि गोजान जायगायाव जाबाबो खाथि जायगायाव जाबाबो जोङो मबाइल मबाइल बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो गासैखौबो नुनो मोनो मिथिनो मोनो आरो। दा जोङो बे जान बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबां रोंनोबो सोलोंनोबो हायो। दा बुंनो थाङोबा गासिबो गासिबो जिरादानो गासिबो जिरादावनो मोजांबो गाज्रिबो थायो। दा नों बे जानबुंखौबो नों बाहायनो रोङोबा मोजां आरो बाहायनो रोङाबा गाज्रि आरो। बेनो नों जान-जानबुङावनो नोङो बेफोरबायदि रिल सक्रल खालामनानै बा नोंनि गाज्रि खामानियाव बाहायनानै टाइम वेस्ट खालामनानै लासेनो नोङो गावनि फाय जानबुङावनो नोङो मा सोलोंनो सो नों जानुंनि गेजेरजोंनो नों सो सोलोंनो हायो आरो दानि जुगावथ' इन्टारनेट दंजोबो बयनिबो फनावबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो गासिखौबो सोलोंनो हायो गासिखौबो मोननो हायो आरो दा
औ
दां दहाय जेरै बुंदोंमोन गुबुन दाबसे जायगायावबा मोनसे जाथाय जादोंब्लाबो जों जायगायावनो थानानै बेखौ गुसुं समनि गेजेरावनो जों मिथिनो मोनो गोदोनि दिनावबा जोङो बे जाथायखौ मिथिनो थाखाय नोङो थानांगौमोन बे जा जाथाया दिनै जादोंबा जों बे जाथायखौ खोनांगौमोन मास मोनसे बा मास मोननै बेफोरबायदिनि उनाव जोङो खोनानो मोनगौमोन दानि जुगाव खिन्थु बिदि नङा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे जोंनिफ्राय जों थानाय जायगानिफ्रायजान माने गोबां बिबांनि गोजान जााथथायाव मान हथायाव जाबाबो माबा मोनसे जाथाय जोङो गुसुं समनि गेजेरावनो जों मिथिनो मोनो खोनानो मोनो नायनो मोनो बिब्दि आरो बा जोंनिफ्राय जों माबा मोनसे सोरनोबा खौरां हरनोफोर दंबायबायबाबो जों गुसुं समंनि गेजेरजोंनो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो फोरमायहरनो हायो खिन्था हरनो हायो बेबायदि बिदिय आरो दा जोङो दा जोङो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो फरायनायनि बागैबाबो माबा मोनसे मावनायनि बागैबाबो माबा मोनसे संनायनिबाबो जोङो गासिबखौबो बे जानबुंआवनो जोङो सोलोंनो हायो आरो बे जानबुंआवनो बे जानबुंआानो बुंनो थाङोबा जों जों सुबुंखौहायो जोंनि सुबुंनि माने लाइफखौबो माने जिउखौबो जौगाहोनो हायो बे जान दुङानो जोंखौ बरुरबाद बो खालामनो हायो बिब्दि आरो नों बाहायनो रोङोबा बे जानबुङानो बाहायनो रोङोबा बे जानबुंङनो नोंनि जिउखौबो नोंनि जौगानायनि लामाबो दिहुना होगोन जुदि नों गाज्रि खामानियाव बाहायोबा बे जानबुंनो नोंनि माने गोग्लैसोनानै थानायनिबो जाहोन जागोन आरो जुदि नोंथाङा नोंनि समखौ बे जानबुंङाव ओरैनो रिलस कल खालामनायाव बा बबेबा मोनसे गेम गेलेनायाव बेखौ बाहायनानै नोंथांनि समखौ ओरैनो लस थांगार होदोंबा बेयावनो नोंथांनि बेसेन गोसा समा थांलायबाय बबा नोंथांनि लसआ बेयावनो जालायबाय बेनो आरो दा आं रोंनायखिनिखौ दा आं नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो बुंबाय दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा बे जानबुं एबा मबाइल फननि बागै
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङा जेखिनि बुंलांबाय खोब मोजाङैनो बुं
मोजाङैनो बुंनांगौ आं मोनैसोल' एसे बुंदेरनोसै आरो नोंथाङा बुंखानायजों लोगोसे औ नोंथाङ बुंनो थाङोब्ला दानि साइन्स आरो बिगियाननि मुगायावहाय मबाइला मोनसे जोबोद गिदिरथाय आरो
आरो समाज जौगानायाव बे मबाइला जोंखौ हेफाजाब माबा मोनसे दिहुनथाइ दिहुनोब्ला जोंनि सुबुं समाजनि जेंना बा प्रब्लेमखौ एसेबाबो खमायहोनो आरो सुबुंनि जि जिउ खुंनाय राहा बेखौ जौगाहोनो थाखायसो
जेसेबांखिनि दिहुुनथाइ दिहुनो बिगियानिकफोरा बेखौ साननानैसो बे दिहुनथाइखौ दिहुननाय जायो आरो। औ नंगौ, नोंथाङा दहाय जेरैबायदि बुंदों मबाइला बाहायनो रोङोब्ला मोजां गाज्रिबो दं। नंगौ नोंथां बे सैथो बाथ्रा। औ, आथिखालाव माखासे गोबां सुबुंखौ जों नुदों।
मबाइलखौ इन्टारनेट कानेक्ट खालामनानै बिथांमोना इउटुब चेनेल खुलिनानै जायो गावबा गाव आरो बे इउटुब चेनेलाव
इउटुब चेनेलाव होननानै बिथांमोना गावसिनि जि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ दिन्थियो आरो गावजों लोगोसे
सुबुंफोरखौ फोरोंनो नाजायो आरो गावसोरनि सानफ्रोमबोनि जिउ राहा खुंनाय। बिसोरो माबोरै सोलोंनानै रोंखो आरो बिसोरो बबे बबे जायगायाव दावबायदों बिसोरनि रोंगौथिया बे मबाइलनि गेजेरजोंनो बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो आरो लोगोसे -
आरो लोगोसेनो औ। बे मबाइलनिफ्रायनो माखासे सुबुंफोरखौबो जोङो गोग्लैसोनानै थानाय नुयो जेरै आथिखालाव मबाइल बायदि रोखोमनि गेम गेलेनाय बा अनलाइन जुवा बेफोर बायदि। आजि खालि लाइमोन फोरनि गेजेराव नुनो मोनो। बिथांमोनहा बे गेम गेलेनानै माने गावनि समखौ मोजाङै बारहोनो रोङा।
बेफोरबायदि माखासे खामानिनि थाखाय बिथांमोना
माने गावनि जिउखौनो। माने खैफोदनि फारसे लांबाय थानाय बायदि जायो। औ नंगौ नोंथां। औ, दा नों, मोजां खामानियाव बाहायनो रोङा औ नोंथां औ देलाय बुंलाय। दा जेरै नोंथाङा बुंदों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै इउटुब चेनेल खुलिनानै जौगानाय औ नोंगौ गावनि रोंगौथिखौ जोङो गावनि मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनानै नोंथाङा मा रोङो नोंथांनाव मानि टेलेन्ट दंबा नोंथां नाव मानि रोंगौथि दं बिखौ नोंथाङा देखायनानै बा गुबुनखौ फोरोंनानै गुबुन गुबुन खौ माने माबानानै बो गावनि माबाजोंहाय जौगानो हायो बेनो आरो। बे गावनि इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो नोंथाङा गुबुनखौ फोरोंनानै बा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै नोंथाङा जौगानो हायो बेजोंनो नों थाङा गावनि जिउखौ खुंलांनोबो हायो। आरो नोंथां। आरो नोंथाङा बिब्दिनो बिदि नङाबाबो नोंथाङा बा बे मबाइलनि गेजेरजोंनो नोंथांनाव' जेबो गैयाबाबो नोंथाङा बे मबाइलनि गेजेरजोंनो इन्टारनेटजों नायनानै माने नोंथाङा जा दङो बेखौ नोंथाङा नायनानै सोलोंनानै रोंगौथि लानानै जौगा लांनो हायो आरो बयबो मि जों मबाइलाव गासिखौबो मोन हायो जों रोङै फरायनायनि बागै माव नि थाखायै माबा मोनसे नोंथाङा माबा मोनसे साख्रि लानो थाखायबाबो बा माबा मोनसे सोलोंथाइ लानो थाखायबाबो डाइरेक्ट जों मबाइलाव नायबा दानि जुगाव बयखौबो गासिबोखौबो मोनजोबो फरायनायनि निफ्राय लानानै बहाबा साख्रिनि बागैबाबो बा बहाबा माबा मोनसे संनायनि बागैबाबो जों फारसेनिफ्राय गासैब खौबो मबाइलावनो मोनजोबो आरो आ मोनसे आबाद मावनोबाबो जोङो आबा आबाद मोनसे आबाद मावनोबाबो माबा मोनसे न' न' गायसननो बा माबा मोनसे खालामनो बे बेफोरनि बागै नों गासिबखौबो नोङो जोङो दायो मबाइलनि गेजेरै इन्टारनेटव सार्च खालामनानै जों गासिखौबो मोननो थांजोबो जे मा समाव मा खालामनांगौ मा जायो मा समाव मा जागोन ए आरो बुंनो थाङोबा दानि बैग्यानिक मुगायाव जोङो बो थोरखौबो मबाइलनि गेजेरजों नो नायनो हायो जे बोथोरा माबायदि थांगोन बोथोरा माबायदि जागोन माने जोंनि मुगाया दा ओरैबायदि जौगाबाय इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जों गासिबखौबो मिथिनो हायो हमदांनो हायो रोंनो हायो सोलोंनो हायो। फोरोंनो हायो बिब्दि आरो
औ नोंथां औ
माने मबाइलनि नङाबाबो जानबुं नङाबो गासिबो जिरादावनो माने मोजां गाज्रियाथ' थाखायो नों बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि बेनो आरो जुदि जुदि नोंना गौ बाहायालासेनो नाङैयावहाय नोङो ओरैनो नाङैयावहाय ओरै सम होबाय थाबाथ' नोंथांनि लसखा नोंथांनि गाज्रिखा बेनो आरो
औ नोथां।
नाङियाव बाहायालासे नोंथाङा नांगौआवल' नोंथांनि जेराव मुलाम्फा दं नों बेखौल' नायनानै बा नोंथांनि रोंगौथि खौ नायनानै नोंथाङा सम बाहायनानै बेफोरखौ नायोबा सोलोङोबा नोंथांनि मोजां आरो जेराव नोंथांनि गोनांथियानो गैया जेरावहाय नोंथाङा नोंथांनि जेबो मुलाम्फा गैया जेखौ नायबा नोंथाङा लस जागोन बेखौ नोंथाङा मिथिखा हसिखा नायबाथ' नोंथांनि लसखा नों नोंथाङा मिथि गावसखा बाहायबाबो बे नोंथांनि लस खा नोंथांनि थाखाय माने बे गाज्रिखा आरो बेनो
औ नोंथां औ
खिन्थु बेबो आरो माने मबाइलनि नङाबाबो आलगनिबाबो माने मबाइलाव बिदिनो आरो गासिबो खामानियावनो माने जा खामानिया थाबै जायोबा जा खामानिया सर्ट बे गाज्रि खामानिखा बेखौ मिथियो थेवब्लाबो मानसिफ्रा मावनो मोजां मोनो आरो जोंबाबो बो बा बे बाबो बिदिनो जेराव मोजां खामानि जायो मोजां खामानि बियो सम लायो। जायावहायो सम दं ओं खस्थ' खस्थ' दं बेखौ माने बायो जों जोंबाबो बा गुबुनबाबो जेराव थाब जायो। जेराव थाब जायो गुसुं समाव जायो बेखौ नागिरसै आरो जोङो गाज्रि होनना मि मिथिसेयावबो
औ बुंनो थाङोब्ला बेफोरो मानसिनि सायाव सोनारो नामा नोंथां मानसिनि आखुनि सायाव गाव गावनि सायाव औ मोजां मोजां खामानियाव
बाहायनो रोङोब्ला गावनिनो मुलाम्फा आरो बाहायनो रोङाब्ला गावनिनो औ नंगौ गौ
औ
बिब्दिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिब्दिब्ला बेथ' बेखौ बेयावनो दोन
औ जागोन दे नोंथां औ
नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ